औ नोंथां औ खोनादों
नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों गुवारै
औ
औ आयदानि मुङानो जादों जोंहा जि बर'नि जानाय लोंनाय मुंदांखा जानाय लोंनाय बेनि सायाव सावरायगोन। नोंथाङा बै बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन। दा जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय बुङोब्ला गिबियावनो जे अनला दाउ सबाय दाउ अमा बेदर नारजि बेफोर फैयोयो।
औ
बिदिनो जोंहा बर' जानाय लोंनाावसो गोबां दं
औ
बैफोरो बर'जों सिनायथि जानाय आरो एबा बैफोरखौ बर'नि जानाय होनना बयबो मिथिनाय जायो।
औ
दा बिदिनो जोंहा जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंथ' बर'फ्रा गासैखौबो जागोना बिदिबो बुंजायो।
औ
जोंनि बर'फोरा गासैखौबो जाफा्मजोबोआनो
औ
आरो दा जोंहा बर'फोरा जे खारै खारैजोंसो जायो नालाय अनला, सबायाइ बेफोरखौबो
जोंहा बिदिनो खारैखौबो बर'आ बर'नि मोनसे जाग्रा एबा बरआ दिहुन्नाय बुङो आरो
औ औ
दा बे खारैखौ माबायदि बानायो बुङोब्ला जोंहा थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आइथा थालिरनिफ्राय।
औ
गिबियावनो थालिर बिफांफोरखौ दानफायनानै ससे ससेयै हास'ना जिरना फोथाराव एबा लांदां जायगायाव फोराननानै बैफोरखौ जे सावनानै बिफोरिनि हांगारखौ लाबोनानै बेयाव दैै होना सो सरनानै खारै जायो आरो। जोंहा दा बिदिनो नारजि अमा बैफोरखौ खारैजों संनाय जायो। लोगोसे मैगं थाइगंआवथ थाखाबायानो गोबां।
औ
आरो बिदिनो जोंहा जे बर'फोरा आरो मोनसे मैगं थाइगं जाबावो जोंहा बैसागुआव सेजौ सेथा मैगं जायो। जों बैफोर मैगंजों जोङो अमा बेदर बि लगायनाय जायो आरो।
औ औ।
दा बिदिनो जोंहा जानाय लोंनायाव जोङो साम' बेफोरखौबो जानाय जायो। सबाइजों साम' आरो बिद बिदिनो जोंहा मैगं थाइगंथ' जों बर'फ्रा गासैखौबो जाजोबखायोआनो। आरो बिदिनो जोंहा न' खाथि खाथिना न' खाथिफोरावनो मोननाय बे मैगंफोरखौबो जाजोबनाय जायो गासैखौबो। आरो दानि सुबुंसाय। गोदोनि सुबुंफोरनि जानाय लोंनाया मोजांसिनमोन।
औ।
औ बिसोरो गासै मैगंखौनो बायना जायामोन। न'आवनो मोनजोबोमोन एबा न'आवनो गायना जायोमोन आरो। उ दा जोङो खोनाबोनाय बायदिब्ला। गोदोनि सुबुंफोरा संख्रिखौल' बायना जायोमोननो। गासै मैगं थाइगंखौनो गायनानै एबा गावसोरनि न'फोरावनो मोननाय बेफोरखौ जायोमोन आरो गावसोरनि न'आव गैयाब्लाबो। बिसोर सोलायलायोमोन न' खाथिनिफोरजों। जोंनाव थानायखौ नोंसानाव लांनानै। जानिखौ नोंस्रानो होननानै।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा। दानि दा गरम बोथोर सोलिबाय दं बेवहाय जोंहा। थास' बिबार अमा बेफोरखौबो बर'फोरा जायो आरो।
दा नोंथाङा जानाय लोंनायनि सायाव फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा? औ।
बर'नि जानाय लोंनाय बुङोब्ला नोंथांबो बुंलांबाय। जोबोद मोजाङै बुंलांबाय जोंहा। अनला खारै अनला दाउ नङा होमबा सबाइ जों दाउजों सबायजों साम'जों जोंहा नारजिजों अमाजों आरो जोंहा मोनसे से दंबावो नाफाम बै नाफामखौबो जोंहा बर'आनो जानाय जायो
औ
लोगोसेनो जोंहा मोनसे मैगं दंबावो बैयबो बर'निनो जानाय जोंहा बेखौ गोजौ लेभेलसिम एबा जुग्रा जुग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन जायखौ माथि गालदाब बुंनाय जायो
माथि गालाबखौबो जोंहा बर'आनो जायो जोंहा आं मोनसे जानायनि जि माबोरै जायो बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंहा नाफाम होनोब्ला गिबियावनो नाफाम जानो थाखाय गिबियावनो आ नाखौ एबा ना फिसा एबा ना गिदिरखौ बांद्राय गिदिर नङा फिसाखौ ना मावाफोरखौ फोराननानै सान्दुङाव मोजां रोखोमनि फोराननानै बेखौ ओ देनाय जायो बै देनायाव गोबां रोखोमनि मिथिंगानि एबा हाग्रा बंग्रानि बिफां लाइफांफोर होनाय जायो जेरै गांजेमा थास' थास' दुदालिनि बिखं बैफोरखौ बैयाव फोराननानै दे होफानाय जायो लोगोसे गोबां रोखोमनि लाइफांफोर होफायो बैफोरखौ होफानानै देनानै जि गुन्दै जानाय बै गुन्दै जानायखौ औवा हासुंनि सिङाव सोनानै एबा थेमानि बयामनि सिङाव सोनानै बेसेबा गोबावनि सम थाखाय बेसेबा गोबाव समनि थाखाय बेखौ खाथेनानै मुथेनानै दोननाय जायो बै बेसे बेसेबा गोबाव समनि गेजेरावनो बै नाफोरनि गुन्दै देग्लिनाय गुन्दैया जि सेवनानै जि आसार आसार रोखोमनि जानानै बियो ओ थाग थियारि जायो नाफाम महराव महर लायो बै नाफामखौनो बैखौनो जोङो बर'फोरा सारायाव जि एसे एरला गासै होनानै दै होनानै बानलु संख्रि थाव गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लि होनानै बैखौ संनाय जायो बै नाफाम संना नाफामानो बै संनायानो एसे बिबांनि संनायानो जोंहा जोंनि गोसोखौ जानो जायोब्ला जोंनि गोसोखौ जोबोद मिलौहाब होयो आरो एसेयावनो जोबोद खद ओ गोनां जायो बै नाफामा बिदिनो बर' फोरनि नाफाम जानाया लोगोसेनो जोंहा अनला जों अमा बेदर एबा दाउ बेदर बै अनलाजों अमा बेदर। राबो जोंहा माइरंनिफ्राय जायो माइरंनिफ्राय मोननो हायो। माइरंखौ एसे बिबांनि दैयाव सोमना दोननानै गोबाव समनि थाखाय सोमनानै बैखौ गुरै रुइहोनाय जायो बै गुरै रुइहोखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ उलार एबा दिंखियाव बेखौ सौनाय जायो देग्लिनाय जायो बै माइरंनि गुन्दैखौ देग्लिखांनाय गुन्दैखौ बेखौनो जोंहा ओ सारायाव दै गुदुं फुदुंनानै बानलु मस्ला आरि थाव संख्रि बायदिखौ होखानानै दैजों ओ बैयाव रुनाय बायदि जायो ओम माइरं गुन्दैखौ होनानै जोंहा सागं साबाय थानाय बायदि जायो बैफोरबायदिनो ओ जोंहा अनला ओंख्रिया जायो लोगोसेनो ओ जोंहा दाउ बेदरखौ एरफ्रामनानै बेयाव गारससनना होबानो बै बर'नि जानाय अनला दाउ एबा अनला अमा अनला खारै बैफोरो ओ जायो आरो बेबायदिनो जायो। जोंहा खारैखौ जोबथारनायाव होयो अनला ओंख्रियाव। जोबथारनाययाव ओ लुना होयो बैयावनो जोंहा अनला खारै अनला दाव बैफोर ओंख्रिया जायो आरो।
लोगोसे जोंहा अनदाजों औवा मेवाइ बेखौबो जानाय जायो आरो।
औ नंगौ औ दा सम
आरो बै औवा मेवाइखौ जोंहा नोंथांङा जे नाथामखौ आसार बानायो बेबायदिनो औवा मेवखौबो बयामाव आसार बानायनाय जायो आरो।
औ औ
औ
नंगौ जोंहा बर'आ गोबां जानाय मुवाफोर दं। बेनि मादावनो जोंहा बर'फोरा गोबां बोसोरनिफ्रायनो जि मिथिंगानि लाइफां फोरखौ लानानै मुलि हिसाबै जानाय बैफोरखौबो दासिमबो जायो आरो आंबो जायो नोंथांङाबो जायो जानो हागौ। बैफोर मुलियारि मैगंफोरानो जादों जोंहा मिथिंगायाव मोनो गासैखौबो ओ मानिमुनि खिफि बेन्दों, आरो माइसुन्द्रि,
औ
नोरसिं, अन्थाइ बाजाब गोबां रोखोमनि हाग्रानि लाइफांफोरखौ बर'आ मुलि हिसाबै जायो आरो औ
दा बिदिब्ला नोंथां औ समाबो जाबाय जोंहा
औ औ नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम